औ हेलौ' औ हेलौ हेल हेल खोना- ओ आंथ' दा फ्रियैनो दं नोंथां खोनायाखै दा नोंथां
औ खोनादों नोंथां दा जोंथ' ओरैनो सम दङब्ला दा मानि बागै जों सावरायगोन नोंथां
ओ दा दे नों बुंग्रोलाय मानि सायाव सावरायनो सानदों नों
औ मेसें बोथोरनि ओंख्रिखौनो जों सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां मेसें बोथोराव जोङो मा मा मैगंजों मा मा बांसिन ओंख्रि जायो मेसें बोथोराव जोङो मा मा ओंख्रि मोनो बेखौनो जों सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ दे सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो हागोन निस्यय।
औ दा जेनेबा जोङो दाथ' दैलां नङा होनबा दैलां बायनाय लोगो लोगो मेसेंआ फैयो। दा बे मेसेङाव जोङो ओ अक्ट'बर आरो नभेम्बरनिफ्राय जोङो एसेब्लाबो अखाया खम जायो नङा होमबा?
जायो जायो जायो औ
औ अक्ट'बर नभेम्बराव एसेब्लाबो अखाया खम जानाय लोगो लोगो जोङो बोरिनि हाखौ जोङो मोजाङै एवनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बे मोजाङै एवनो हायो नालाय जोङो मेसेंनि मैगंफोर आरो बिलाइ बिलाइजों मोननाय मैगङा बांसिन जायो आरो नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै मुला मैगं लाफा मैगं बेसर मैगं बेफोरबायदिनो दुनदिया बेफोरबायदिनो गोबां बिलाइजों जाजानाय मैगंखौ जोङो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां हेलौ हेलौ